हेल'।
अ बुङो नोंथां।
अ नों नोंथाङा मोजाङैनो दङना?
अ आं मोजाङैनो दं दे नोंथां।
आं नोंखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय जों मोनसे टपिक मोनसे आयदानि सायाव डिसकास जेनेबा सावरायलायगोन बेनो जाबाय बैसागु नोंथां नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ जेनेबा माबादिहाय बारहोयो माबायदि फालियो बेनि बागै फोरमायथिनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां बै बैसाग गुआ जादों बर'फोरनि मोनसे फोरबो।
औ मोनसे गोनांथार
औ मोनसे गोनांथार फोरबो। बर' बर'फोरनि थाखाय बेखौ गासैबो ओनसोलाव जों नु नु मोनो।
नोंगौ बिदिबा नोंथाङा आंनि सायावबो आंखौ बैसागोनि माबाफोर सोंथि सोंनोबा सोंजागोन जेनेबा जोंनि ओनसोलाव माबादिहाय फालियो बेखौ।
अ नोंथाङा एसे फोरमायना हो बर' बर'नि बैसागुखौ माबायसा फालिनाय जायो।
अ जोंनि ओनसोलावथ' जोङो जोंनि ओनसोलावथ' जोङो बैस सागुखौ जोबोद ओ गाजा गोमजा रंजा बाजायैनो फालियो जेरै जों मोसा जोंनि ओनसोलावथ' बैसागोखौ जों ओ मोननै बाहागो खालामनाय जायो जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसाग ओ थिग बेबादिनो ओ बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै जों ओ बैसागोनि सेथि खालाराव जों ओ गामिनि रायजो राजाफोरजों मोनसे ओ मन्दिरफोराव जमा जानानै जेनेबा जोङो जोंनिख्रुइ गेदेरसिनखौ मान बावो आरो उन्दै सिनखौ अननाय होयो ओ थिग बेदिहायनो जों बैसागोखौ गाजा गोमजायै फालियो आरो जोङो मोसौ बैसागोखौ ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव ओ जोङोहाय मोसौ खौ थुखैनाय जायो। ओ बेखौ नों मिथिखायो जानांगौ। बेबादिनो मोसौ थुखैनाय आरो मोस मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांहाय मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ बायदिसिना ओ बेसादफोर ओ नागिरनानै दोननाय जायो ओ जेरैहाय ओ थाव फाइनालाव बायदिसिना बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ उम बेबाय दिनो जोङो मोसौखौ मोसौखौ थुखैगोन दिनखालिहाय फुङाव सिखारनानै दुगैयै लोबै जोङो बे ओ बुथुमना दोननाय बेसादफोरखौ ओ हानाय जायो आरो लोगोसेनो औवानि आरुं जिरनानै जोङो मालाबो सुनाय जायो। नोंथांमोननि थिबो बिदिनो खालामो जानां गौ आरोहाय जोङो मोस आरो बिदि हाय बिदिनो जोङो मोसौखौ ओ दिगिलिलिथि दों होना बुना लांनानै ओ जेनेबा बिखौ खाहैग्रा हैग्रा फोथारहाव लांनानै जोङो जाम्फै एबा औ फुख्रि नालाफोराव जोङो थुखैहैनाय जायो। ओ बेबादिहायनो जोङो मोसौखौ फोथा फोननाय जायो जायो आरो बेबादिनो जों मोसौखौ बै सानखालि मोसौ बैसागो बुङो जायखौ बै दिनखालि जोङो मोसौखौ उदाङै हगारना होनाय जायो नोंथांमोनथिबो बिदिनो खालामो नामा बेखौ फोरमायनो हागोन ना
बिदियानो बैसागुखौ मोननै मोननै बाहागोआव बाहेन फोरमायनाय जायो
नोंगौ मानसि बैसागु आरो जेनेबा मोसौ बैसागु जोंनि जिज बैसागु खौ मोजाङैनो रंजा बाजा खालामो आरो बे बैसागोनि बैसागु जोङो जों जोंनि ओनसोलाव स्नि सान हिसाबै लानाय जायो नोंथांमोननिथिबो बेबादिनो लायो नामा
औ जोंनिथिंबो स्नि सान बादियैनो लायो आरो जों बयबो रंजा बाजायैनो बैसागु फोरबोखौ फालियो आरो गामिनि आबै-आबौ आबै-आबौ, आदा-आगै बिब' बिनानाव गासैबो जयैनो रंजा-बाजा जों बैसागुखौ फालियो आरो दाब-दाब, गामि-गामि थांनानै जोङो बैसागुखौ न'खर न'खर मोसाहैनानै फालिनाय जायो
नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो जे जोङो बैसागोखौ गासैबो उन्दैया उन्दै गेदेरा गेदेर बेबाददिनो ज' जालायनानै जोङो बैसागोखौ ओ मोसाहैनाय जायो जायो जोंनि ओनसोलाव बेबादि दख'ना हिन्जावसाफोरा दख'ना गोमो फास्रा गोजा गस्ला गोजा फ दा फुना देलाय-मालाय, जों रंजा-बाजा बैसागुखौ मोसानाय जायो नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ आरोहाय दाजोंनि ओनसोलाव मोसानायाव आरो जोंनि ओनसोलानो नङा गासै बर'फ्रानो जायफोरा बैसागु फालियो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो दामजु देग्रा जेरै खाम सि फुं जथा सेरजा आरो औवानि थरखाखौथ' नोंथाङा मि
औ मिथिखागौ औ
गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव दिनैसिमहालागै दंबाय दङ आरो सोलिबोबाय
औ
आरो आरो सोलिबोबाय थिग बेबादिनो ओ बैसागो जोंनि मोनसे जोबोद रंजाथाव फोरबो। आरो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बैसागु बोथोराव गोखा गोखै जानायखौ नोंथाङाथ' बेखौ
औ मिथिखागौ
औ आरो बे गोखा मानि थाखाय जानाय जायो बैसागु बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय
बे गोखा गोखैखौथ'
जेनेबा जों बे गोखाखौ बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय एकस' एकथा बिलाइफोरखौ जोङो जानाय जायो जेरैहाय जोङो दिंखिया फस्ला बायदिसिना गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननायखौनो जानाय जायो बेखौथ' नोंथाङा मिथि जायो जानांगौ उम आरोहाय जोङो बे मैगं जोंना बे बोसोराव बेमार आजारफोरा सोमजिया बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो। जेन बोसोरखौ जोङो मोजाङै मोजां मोजां बारग'लांनो हायो आरो नोंथाङा मिथिखायो जानांगौदि ओ बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो सिरिलांनाय दंफांफोरनि बिलाइयाव ओ गोरलै बिथौ खिलियो आरो अ अ गोथां सोमखोर बिलाइ खोलिनानै जों आरो नों थाङा मान्दार बिबारखौ मिथिखायो जानांगौ औ बे बिबाराबो बे ओ बैसागो बोथोराव गोदानै जेनेबा बारो ओमफ्राय समायना नुयो बेबायदिनो जोंनि गोसोआबो उसिफावो
आरो दउखौ दाउ दाउखौनि गाबनायनि मेलौजों जोङो जों गाव बा गाव गोजोननाय मोनो
आरो बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आ बौनिफ्राय आं गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय आबै आबौजों लोगोसे बे बैसागुखौ जों फालियो। बे गोदोनिनो नेम खान्थि बेखौ जों गासैबो रंजा बाजा फालियो।
गासैबो बर'फोरानो जों सारा जाय जाय बर'फोरा जेन बर'फोरा जेनेबा बैसागोखौ मानियो फालियो। बिसोर गाासै बेबादिनो फालियो आरो बे मैगं थाइगंफोरखौबो जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जे गोदोनि आरो दानि बैसागुआव नोंथाङा माबाफोर फाराग नुनो मोनो नामा?
गोदोनियाव गोदोनियावथ' बयबो ज' ज' न'खरनिफ्राय सासे नङा सासे ज' ज' थांनानै जों मोसाहैयो। दानिया एसेबां बिदि नंला आरो।
नंगौ आरो गोदोहाय जों खुगाजोंनो खुगा नंगौ नंगौ माने जोङो गोजो ओाय ओरैबायाददि बैसागुखौ फालियोमोन जे गाैबो मोसाजोबोमोन गाैबो रंजा बाजा खा खालामोमोन बेबादिनो गोदोहायनिफ्रायनो जोङो खुगाजों खुगा मेथाइ खनना मोसायो मानोन नाथाय दा आथिखालाव जोङो बे करडिं टेप नोंथाङाथ' मिथिखागौ बिदिजों औ नोंगौ। बिदिजों बांसिनहाय मोसानाय जायो।
औ नंगौ।
बेबादिहाय जोङो आरोबाव आथि दानि ओनसोलाव जोङो खाथि खाला ओनसोलफोराव जोंनि ओनसोलफोरथिथ' स्टेज प्रग्राम जेखौनो बैसागो फांसन बिदिबो फालियो नोंस नोंथांमोननिथि बेबादि
औ जोंनिथिंबो बे बेबायदिनो फालियो।
दानिफ्राय बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
बेथ' गोदोनिफ्राय नङा बे दानि जुगनिसो बे बेफोरो गोदो बेफोरबायदि फालियामोन दानि जुगावसो बिदि फालिनाय जादों।
नंगौ माने गोदोहाय जोङो बेबदििखौ खालामामोन माने जि रंजायो माने गोसो गोसारना बैसागोनि लास जोबथियावनो मोसायोमोन दानाथ' बेबादि समा फैबाय थायो आरो जायखौनि स्टेज प्रग्रामाव बायदिसिना बा लोगो लानाय जायो। नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ माने जों बे स्टेज प्रग्राम गेजेरजोंबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनाय बादायलायनाय रोजाबनाय मोसानाय बेबायदि आयदा होनाय जाया बे बेफोरनि सायाव बिस्राहा गोबां गियान बुथुमनानै लानो हायो। आरो नोंथाङा सानो जे बे बैसागुआव जोङो मा रोखोमनि गानना मोसायो आरो बेबादिनो ओ मा रोखोमनि ओ गाननाय जोमनायखौ जों मोसायो आरो ओ मा रोखोमनि मोसायो नोंसोर ओसोलाव बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
मा रोखोमनि होनबोलाथ' बेखौ बैसागु बैसागु मोसाब्ला ओ आर'नाइ फालि गस्ला ब्लाउस गोजा दख'ना गोमो गाननानै जयैनो लोगो नांनानै बैसागु मोस
नंगौ थारैनो जोंनि थेवबो बेबायाददिनो औ। बुंलां नोंथाङा।
आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरा जुदि बाहेरा बिदि बाहेरा गानाव मोसानोबा जो ओ गावसोर गावसोर मोजां मोन नाय गावसोर मोजां मोननाय सायख'नाय दख'नाखो दख'ना हिखौ गाननानै बिसोरो गानना मोसायो स्टेजाव। आरो थारैनो जोबोद मोजां नुनो मोनो बिसोरनि
नंगौ।
दानि जुग दानि जुगनि दानि जुग दानि जुगनि आ गोदोनि बायदि नंला दे दानि जुग गोदान गोदान बिदि गोदान गोदान गाननानै
अं गोदान गोदान गाननानै जों बैसागुखौ मोसानाय जायो नंगौ।
गोदान गोदान।
ओं नोंथांनि बादिब्ला ओ बैसागु खौ जोङो एबसिन खालामबावनांगौ नामा ना नोंथाङा बैसागुनि बागै इयुनाव मा सानो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
उनावथ' बेबायदि गोदोनि बाय गोदोनिदोंबो आरो दानिजोंबो जोङो मिलायलायनानै मोजांसिन फालिलांनांगौ जोङो।
नोंगौ।
औ।
आरोहाय नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि मैगंखौ जायो नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि गासैखौबो ओ फालियो जोंनि बादिनो एखे रोखोमैनो फालियो नामा बैसागोखौ?
औ एखे रोखोमानो गासैबो ओनसोलाव बिदि एखे रोखोमानो फालिनाय जायो बेखौ आरो गासैबो ओनसोलाव नुनो मोनो।
नोंगौ।
औ।
नोंथांमोननिखिहाय मोसौ थुखैनायनि एसे ओ बुंफोरलोगोन नामा माबायदि खालामो माबायदियै मोसौखौ थुखैहैनाय जायो मा मा बेसादफोर बाहायनाय जायो बेखौ फोरमायलाय।
ओम बेरे फुङाव उथिबाय उथिनानै मोसौ लांग्राया एबा मोसौ हैग्राया मोसौखौ ला मोसौखौ ओ
मोसौखौ थुखैनो थाखाय अ फोथा फोथा मोसौनो फोथाबो फुननाय जायो ओमफाय थालिदनि फस्ला ससेयाव नंगौ थारैनो।
लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ
फिसा फिसा हानानै ओं मालाबो खालामो आरो बे मालाफोरखौ जोङो नोंगौ।
माला खालामनानै बेखौ खौ मोसौनोबो सारना होयो आरो जोङो
औ दे होमबा।